हेलौ
हेलौ
औ ओ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे गेदेर एबा गोनांथि आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदों मोन नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
ओ अब्ला बै आयदायानो जाबाय जोंनिया बर'नि ओ सुबुंफ्रा आइजें दानायखौ गोदोनिफ्राय बोरै बाहायबोगासिनो एबा दाबोगासिनो एबा बोरै दाबोगासिनो बेनि सायाव एसे सावरायगोन बै आगोलनिफ्रायनो बोराय एबा बैसो जानाय सुबुंफ्रा बै आइजेंखौ दाबो नङा होमबा नोंथां? बै आइजें दानाय आइजेंफोरानो जाबाय जेरैहाय जेखाइ खबाय दा दाला सान्द्रि बेफोर बायदिसिना दाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां बे दानाया बे बे आइजें दानायखौ जों दासिमबो नुबोगासिनो ओ जेरैहाय जों न'खरनि लामायावनो जेबो खामानि गैयि समाव बै आइजेंखौ आगोलनिफ्रायनो गोबां सम बोसोर सिगांनिफ्रायनो ओ बोरायफ्रा लामा लामा जनानै आइजेंखौ दाबोगासिनो नङा होमबा नोंथां? बै आयजेंनि गेजेरजोंनो बै आइजेंनि गेजेरजोंनो जों बर' माहारि बर' आइजोफोरा बै जेखाइ-ख'बाइखौ लानानै जों ओ बबेबा दैसायाव एबा बबेबा लङाफोराव दैसाफोराव जों ना नागिरनो थाङो नोङा ओमबा नोंथां
औ
बै बै आइजें एरनायनि गेजेरजोंनो जों जोंनि ओ राव एबा जोंनि गोसोनि राव एबा जा खोथा सावरायनांगौ बैखौ सावरायबोनानै जों आगोलनिफ्रायनो ओ बै आयजेंखौ हेबबोगासिनो दं नङा होमबा नों
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो बो बै आइजेंफोरजों गोबां खामानि मावदों जेरैहाय जों दालाजों माइ जावनाय सानद्रिजों माइ सालिनाय नङा होमबा नोंथां? ओ जेखाइजों ना गुरनाय खबायजों जों ना लानाय बैबायदि गोबां नुबोगासिनो दं नोङा होमबा नोंथां? बैफोरनि जाहोनाव जों बै आइजें हेबनायनि जाहोनावनो जों जोंनि जिउआव गोबां ख' ओ मुलाम्फा मोनबोदों एबा हेफाजाब मोनबोदों नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो जोंनि आइजें आइजें एरनाया जों ओ बर' माहारिनि गोबां गोग्गाथाव खामानि एबा साग्लोब जानानै नुजाफैदों आरोना नोंथां आगजु गैयामोन ओ आगजु दानाय गैयामोनब्ला जों दिनैसिम ओ जों दिनै जोंनि ना गुरनाय एबा दाला सान्द्रि जावनायफोरखौ जों ओ नुनो मोननाय नोङामोन एबा जोंबो बैबा बैबायदि गोग्गाथाव खामानिखौ जों ओ नुनो मोननाय नोङामोन नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बैफोर आगजुफोरखौ दानानै ओ बर' सुबुंफ्रा एबा बोराय बेन्थ'फोरा गोबां ओ मोजां मोनोमोन एबा गावखौनो गोग्गानानै लानो हायोमोन नोङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
बैफोरनि अन गायैबो जों सान्द्रिनि गेजेरजोंनो जों माइ सावनानै माइ माइ जावनानै माइ सौ ओ माइ सालिनानै जों ओ जोंनि आदारखौ मोनजाबोदों जोंनि उदैखौ सुफुंबोदों नोङा होमबा नोंथां? एबा बै जेखाइ-ख'बाइनि गेजेरजोंनो जों ओ
बायदिसिना ना मोन्दों जेरै सिंगि आगुर गोरि सें खावै बायदिसिना ना मोनबोदों बैफोर नाखौ जों जानानै जोंनि उदैखौ सुफुंनो हादों नोङा होमबा नोथां?
औ नों
बेनि अनगायैबो बै दाला सानद्रि जेखाइ खबाइफोरा गोबां ओ फोरबो एबा मेलाफोरावबो ओ जों साजायनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेनि अन ओ बेनि थाखायनो जों जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो ओ जाहाथे बे बे दाला सान्द्रिया जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे ओ सिनायथि बैफोर बैफोराव जों ओ गोबां मेला बा फुजाफोरावनो जों दे ओ साजाय साजायनानै दोननायखौ नुनो मोनो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोर साजायना दोननायखौ गुबुन हारिया एबा गुबुन ओ
मानसिया नुनानै जो ओ बै साजायना दोननायखौ समायना नुयो एबा जोंखौ साबायखर होयो बेबायदि गोग्गाथाव खामानिखौ नुनानै जोंखौ साबायखर बावो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोर खामानिखौ मावनानैनो जों ओ जोंनि ओ मोनसे सिनायथि मोनबोदों एबा जों गावखौनो गोग्गानो हादों नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बैफोर जेखाइ खबाय एबा बर'नि बायदिसिना दानाय लुनाय बैफोर ओ आइजें एरनाय बैफोरनि गेजेरजोंनो जों जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो हायो एबा बेनि अनगायैबो दामनाय देनाय बैफोरनि गेजेरजोंबो जों बर' हारिखौ फोथांनानै लानो हायो बैफोर गैयाब्ला जों जोंनि बर' हारिया ओ जानाय एबा लोंनाय बैजोंनोल' जेबो सिनायथि गैयालासिनो जों बैजोंल' थांनानै थागौमोन नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोरनो दानाय दानाय लुनाय एबा आइजें एरनाय बैफोर बायदिसिना आगजु आग्लानफोरखो फोरनि थाखायसो जों जों गाव ओ गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिदों नोङा होमबा नोंथां ओ अब्ला नोंथाङाबो आंनो बै आइजें एरनायनि आइजें दानायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां मानो हाया जानो नोंथाङा था गोबां खोथा बुंलांखाबाय जे बर'नि माने हौवा माहारिफोरा माबादि माबादिहाय आइजेंफोर खौ नङा होनबा नोंथां दा जों दा गोदोनिफ्रायनो जों जुदि ओ आबौ एबा आफामोना माबादिहाय आइजें आयलाफोरखौ हेबो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दा ओ औवाजों जोङो औवा गोलैखौ माने दाननानै जोङो बे जों माने ओ मा होनो आरुं बनायो नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो औवाखौ दाननानै जोङो मा होनो ओ जेरैहाय दाला सानद्रै ओ दुख्लि खा खबाइ जेखाइ बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
बैफोर ओ जा जों हेबो बैफोरो माने बायदिसिना खामानियाव माने गावबा गाव खामानियाव बाहाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दा जों नुनो मोनोदि मा होनो ओ जेखाइ खबाइखौ जों बर' माहारि एबा बर' आइजोफोरा माने ना गुरनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ दैमाफोराव थांनानै बे जेखाइ खबाइखौ लानानै ना हमनानै गावनि माने नखराव बै नाफोर जोंनो माने ओंखाम ओंख्रि संना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां आरो दाला सानद्रिनि बेलायाव जोङो दालाजों बायदिसिना ओ माने माइ माइरं जावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो सानद्रिजों जोङो सानद्रिजों सानद्रिजों जोङो माने ओ माइरं सालिनाय ओ बायदिसिना सालिनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो मा होनो ओ जों नुनो मोनोदि दैज्लां बोथोर फोराव जोङो मा होनो ओ सेन हनायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जायनि जाहोनाव बै सेनफोरा माने जोंना दैज्लां बोथोराव ओ अखा हायो नङा होमबा नोंथां
औ
जेब्ला बै अखाफोरा ओ अखा हानानै दैफोरा बोहैलाङो बै बोहैलांनाय लङाफोराव सेनफोरखौ सानानै जोङो ओ ना मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बैफोर नाजोंनो जों माने गावनि जानायफोरखौ जोङो माने सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जों नुनो मोनोदि गोदोनिफ्रायनो माने ओ हौवा माहारि एबा बि-बिफा आबौमोना आइजें आइला हनानै माने बेफोरखौ बेफार फालांगिफोराव लांनानै बाजारफोराव लांनानै फानहैनानै रां बुथुमनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव बेफोरजों माने नखर सालायनोबो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों नुनो मोनोदि मा होनो ओ बर' हारिफोरा ओ मा होनो बायदिसिना रोखोमनि माने ओ मा होनो इखौ ओ मा जेखाइ खबाइ हनानै माने हारिखौ सिनायथि होनो हायो नङा होमबा नोंथां मानो होनबा बैफोरखौ जों साजायना दोननायफोर खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा ओ आइजें एला हेबनानै माने गावनि नांगौ जानाय माने जिउ सुफुंनायाव बायदिसिना रोखोमाव बायदिसिना ओ आइजें हेबनायफोरा जोंनि जिउआव मदद होयो नङा होमबा नोंथां जेखियानो ओ खिरखाखौनो खिरखाखौ जों बुंनो थाङोब्ला मानो होनबा जोंना बर' हारिनिफोरा गोबाङानो माने हाग्रानि मैगं थाइगं बैफोरखौ जों खानानै बर' हारिफोरा जायो नङा होमबा नों
औ
नोंथां
औ
बे खिरखाखौनो लानानै जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा ओ हाग्राफोराव थांनानै बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं मा होनो जेरैहाय थुनथुनि दिंखिया थास' आथें थास' बिथ्रि ओ बेफोरखौ जों खानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां अब्ला बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नंङा होमबा नोंथां
औ
नोंथां बायदि सासे गोरों सुबुंजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय जाहाथे नोंथांजों आङो माने फिन रायज्लायनो मोनबावो बिनि थाखाय नोंथांनि सायाव साबायखर थाबाय
औ नोंथांजोंबो रायज्लायनो मोननानै गोबां खोथा मोन्थिनो मोनबाय आंबो नोंथांनिसिम साबायखर बावाहरनानै थाबाय गोजोन्थों नोंथां
औ